औ हेल' औ खोनादों औ औ।
औ ओ नोंथांनिसिम बे कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि ओ नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो होननानै बे कलखौ खालामनाय जादों नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ।
औ नोंथांजों आंङो ओ बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो। ओ दा ओ बैसागोखौ जोङो माबोरै फालिनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ।
दे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ औ। माने बैसागो होनना बुङोब्लाथ' माने बियो जोंनि बर' हारिनि माने जोबोद माने मोनसे मुंदांखा फोरबो आरोना। बेखौ जोङो माने बयबो ओ फालिनाय जायो। ओमफ्राय औ। बेयो बे फोरबोआ जोंना ओ बोथोरजों सोमोन्दो गोनां। जेराव जोङो गोदान गोजाम बोसोरखौ ओ हगार हेरनाय हिसाबै ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ ओ फालिनाय हिसाबै बे फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो। ओमफ्राय औ बे बोथो बे फोरबोआ ओमफ्राय आबादजों सोमोन्दो गोनां आरो। ओमफ्राय औ बियो ओ बे फोरबोआव जोङो मोननै रोखोमनि ओ फोरबो माने बे बैसागुआव जोङो मोननै रोख रोखोमनि ओ माबा फालिनाय जायो आरो खुंनाय जायो फोरबो खुंनाय जायो। जेरै मोसौनि फोरबो बैसागु ओमफ्राय मानसिनि बैसागो। बे मोननै रोखोमनिखौ मेन हिसाबै जोङो बेखौ खुंनाय जायो आरो। दा ओमफ्राय गोदो गोदायथ' बिनि अन मोननैनि अनगाबो दंबावोमोन होननायखौ नायो आरो। जेरै सैमानि हांसोनि बेफोरनिबो दंबावोमोन होननाय खोननायो। दाना नाथाय बिबदि लानाय नुनो मोनला आरो ओमफ्राय
नंगौ
आं बेखौनो बुंसै जे बे मोसौ बैसागुआ सै त्र दाननि जोबथा सानाव जोङो बे मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। जेराव जोङो मोसौखौ माने दैमायाव लांनानै थुखैनानै ओ जेराव हांगारफोर फोननायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनि मोदोमाव हांगारफोर फोनो जाहाथे मोसौनियाव दमालुजाया होननानै ओमफ्राय ओ बेखौ जोङो हांगारफोर फोनखांनानै ओ मा होनगोन गुवार फोथाराव हगार हरनायखौ नुनो मोनो जेराव मोसा लख्राफोरा बेखौ गिनानै खारगोन आं बिनि मोदोमाव फोननाय हांगारखौ गिनानै खारगोन होनना गोदो-गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो बिखौ जोङो ओमफ्राय औ जेराव जोङो ओ दानियाथ' मोसा ल'ख्राथ' नुनो मोनला होमबाबो गोदोनि ओ माने नेमखान्थि हिसाबैनो दा दासिमबो बिदिनो खुंनाय जायो आरोना
औ नों
ओमफ्राय औ बेयाव जोङो आरो बे ओ मोसौ बैसागु खालि जोङो ओ खुगा मेथाइफोर खननायखौ नुनो मोनो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर-बोसोर ओ एर हान्जा-हान्जा बिदि माने बिदि बेबायदि खुगा मेथाइफोरखौ जोङो खननायखौ खोनानो मोनो आरोना। ओमफ्राय औ ओमफ्राय बिनि उनाव जोंना फैयो मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बै सागुआव जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां-लोबस्रांनो ओ न'खौ फोथारनानै जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरनि मान लानाय ओमफ्राय गेदेरफोराव उन्दैफोरनो बोर होनाय बिदिनो माने मान होज्लायनाय लाज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओमफ्राय जोङो ओ उनाव माने ओ मा होनगोन मन्दिरफोराव जोङो थांनानै ओ आनान ग'साइनियाव ओ बे दिनखालि ओ माने आर'ज गाबनानै बोर बिनायखौ नुनो मोनो आरो। बे माने बे दिनखालि मानसिनि बैसागो खालि ओमफ्राय बेनि अनगाथ' जाहा ओ बिथिं माबासै मोसानायसै मोसानायखौनो जोङो माने सातदिनहालागि खालामनाय जायो दानिया माने ओ सिगाङाव जेरै सैमा, दाउ, बोरमा बिनि मैसागो ओ खालामनाय जायोमोन बिनि अनगा बिनि ओ जायगायाव मोसानायखौनो लायसै आरो जेराव जोङो ओ हिन्जावफोरा दख'ना गाननानै ओ ओमफ्राय जानजाय खास्र'नो थाखाय आर'नाइ खास्र'नानै ओमफ्राय फालि लानानै मोसायो ओमफ्राय हौवा फोरा आर'नाइनि ओ मा होनगोन ग'स्ला बा ओमफ्राय गामसा ओमफ्राय खर'वाव आर'नाइ खानानै ओ ज'मा ज'मा खाम, जथा, सिफुं, सेर्जा बेफोरबायदि आइजें दामनानै ओ थरखाफोर बेफोरबायदिखौ जोङो दामनानै ज'मा ज'मा न'खर-न'खर दामै-दामै ओ मा मा होनगोन ओ मागिनानै ओ ज'मा-ज'मा खाजा जानायखौ नुनो मोनो आरोना माने ओ बिथिं ज'मा-ज'मा बोराइ-बुरै गथ' गोरलै गोरला माने गासैबो थांनानै ओ ज'मा-ज'मा मोसानानै मागिनानै खाजा जायो आरो ओमफ्राय ओ बेफोर ओ मुंदांखा माने सिथावफोरा जाबाय बैसागुआव होनाय मोननाय सिथावफोर मुंदांखाफोरा जाबाय ओ लावदुम फिथ दा अनासि एन्थाब बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि फिथाफोरखौ सावनानै जोङो बे बैसागुआव ओमफ्राय जौ जौफोर होनानै बा लोंनानै जोङो बे बैसागुआव ओ फालिनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव ओ मोनायाव माने प्रग्राम थाबावो लास्ट जोबथाखालि। जेराव मोना मानि सानावनो आरो जेराव जोङो ओ खेलाफोर जायो जेराव जोङो काबादि दाउला सौलायनाय ओमफ्राय बिदिनो भलिबल बेफोरबायदि खेला फोर होनानै ओमफ्राय मोनायाव ओ मा होनगोन मोसानाय ओ मोसानाय मुसुरनाय फावथिना बेफोरबायदि प्रग्रामफोर लानानै जोङो मोनायाव ओ खुंनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनि ओ उन दिनाफोराव गेदेमा सुबुं लिंहरनानै ओ जाय-जाय देरहादोंमोन बे माबायाव मा होनदों खेला बा मोसानाय मुसुरनाय फोराव बेफोरखौ जोङो गेदेमा सुबुंनि ओ माने खुगानिफ्राय खोनानो मोनो आरो बा बेनिफ्राय जोङो बरायनायखौ खौ नुनो मोनो बे हाबाफारिखौनो जोङो माने बैसागुआव ओ बैसागु जेब्लानिफ्राय स्टार्ट जायो बेनिफ्राय जोङो जागायै-जागायै जोबथासिम बेफोरबायदि हाबा फारिखौनो जोङो बे बैसागु फोरबोआव खुंनाय जायो आरो। दा बि दा बेसेनोसै आरो माने बैसागो फोरबोआव बेफोरखौनो खालामनानै रंजानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ। आ
औ। दा नोंथांमोननि ओनसोलावलाय जेनेबा बेफोरबायदि माबोरै खालामहोनाय जायो। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा।
औ-औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव फोरमायबाय ओ बेबायदिनो जोंनि हालामावबो फालिनाय जायो दा जोङा बैसागुआवथ' नोंथाङा फोरमायखाबायानो जे नोंथांमोननियाव जेरैहाय मोननै होनबा जों मोन बैसागुखौ मोननै आयदायाव बा मोननै ओ जो जेरैहाय मा होनो बेखौ मोसौनि बैसागो आरो मानसिनि बैसागो जों बेखौ मोननै बाहागो खालामनानै जोङो फालिनायखौ ओ गोदोनिफ्राय दा दिनैसिम ओ फालि बोगासिनो आरो जोङो मोसौनि बेलायावनो आं गिबियाव नोंथांसिम फोरमायनो सानदों।
औ।
जोङो ओ जाय दिनखालि जोङो मोसौनि ओ सान हिसाबै फालिनाय जागोन बै दिनखालि जों गिबियावनो फुङाव ओ जों मोसौखौ जोंनिनो न' खाथिनि साखाथियाव दैमाबा दैसा बा दंग' बा बिलोफोराव लांनानै बेखौ जोङो थुखैनानै लाग्रोनाय जायो आरो गिबियावनो। बेजों लोगोसे जों गावसोरबो जों सुबुं माहारियाबो ओ दुगैनानै गावखौनो गोथार खालामनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा मोसौनि मोसौनि थाखाय गोबां माखासे फुजा होनायजों लोगोसे ओ जोङो बेखौ गोदोनायाव माला गानहोनो ओ जोंहा बेनि थाखाय गोबां मैगं थाइगं बा माखासे ओ जोंहा मा होनो बेखौ ओ जोङो माखासे मैगं थाइगंनि देन्था सेन्था बा बायदि रोखोमनि लानाय जायो आरो जेरैहाय जोंहा दिगिलि बिलाइ ओ जेरैहाय जों फान्थाव लाव बेबायदिनो ओ बायदि रोखोमनि लानानै बेखौ जोङो माला सुनानै बे मोसौनो गानहोनाय जायो आरो। आरो जोंहाथ' बेजों लोगोसे जायखौ नोंथाङा फोरमायखाबाय जोंहा जाहाथे मोसौनाव जेबो बेमार आजार जाया बा जोंहा मोसौखौ जों हगारनानै होनाय समावहाय जे-जेबो बेखौ ओ माने मोसा मोसौ बेबायदिनो मोसा मुफुर बायदि रोखोमनि जेबो खहा खालामा बेनि थाखाय जोंहा मा होनो बेखौ हांगार बेनि मोदोमाव फुननाय जायोमोन आरो। दा जोंहा बै सान खालि मोसौखौ ओ मोनाबिलि समाव बा हरनि समाव जोंहा ओ जाय जोङो फागाजों सिगां खाबोबाय थायोमोन बे फागा खौ जोङो गारनानै गोदान फागा लागायनाय जायो आरो जोङो गोदान ओ फागाजों खानाय जायो आरो जोंहा बैसानखालि जोंहा बेखौ लावथिजों बुनाय जाया आरो जोंहा देग्लिलिथि बिलाइजोंसो बुनाय जायो ओमफ्राय जोंहा बेबायदि ओ मोसौखौ मोसौनि सान हिसाबै बै सानखालि जोंहा फालिनाय जायो। दा बेनिफ्राय जोंहा जायनोखि बैसाग दाननि सेथि खालार बे सेथि खालाराव जोंहा मानसिनि बैसागो महरै फालिनाय जायो आरो। जोंहा बै सानखालि फुङाव गिबियावनो गासैबो गोथार जानानै दुगैस्रां लोबस्रां न'खरखौबो गोथार खालामनानै बै सानखालि न'खर न'खर गावबा गाव ओ न'खराव बाथौसालि बा थानसालियाव बाथौसालियावनो ओ फुजा होनाय जों आलारि बाथि लगायनानै जोङो बेखौ ओ जोंनि ओ न'खरखौ गोथार महर होग्रोनाय जायो आरो दा जोंहा बेनिफ्राय ओ जोंहा न'खरावनो न'खरनि बिमा बिफाखौ गथ' गथाया ओ जोंहा मा जोंहा उम खुलुमनानै सिबिनाय आरो जोंहा ओ मान बाउनाय बेबायदि हाबाफारि खालामनायखौ जों नुयो आरो खालामबोबाय दोङो गोदोनिफ्रायनो आरो बेनिफ्राय जोंहा न'खरनि अनगायैबो जोंहा गामियावनो मोनसे थानसालि बा आर'जसालियाव जोङो फुजा होनाय जायो आरो फुजा होनायजों लोगोसे बै सानखालि जोंहा मा गेदेराव उन्दैखौ मान होनाय बोर होनाय जोंहा आरो उन्दैया गेदेरखौ सिबिनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानाय जायो आरो। दा बेनिफ्राय जोंहा बेबायदिनो हाबाफारि लाखांनानै बे दानखालिथ' जोंहा मोसानाय जाया आरो बांसिनानो जों मोसानायखौ नुनो मोना आरो। बिनि अखानायैसो जोंहा ओ जायखौ जोङो मोसानाय न'खर न'खर मागि हैैनाय ओ न'खर न'खर रंजाहैनाय बे हाबाफारि खौ लानाय जायो आरो जोंहा जायनोखि ओ जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ लाय लायै जोंहा जेब्ला जोङि जोबथि सान फैगोन बा स्नि सान बैसाग दान ओ बैसागनि जोंहा बै रंजानाय साननि जि जोबथि सान जागोन बैसानखालि जोंहा जा खिनि मोसानानै मागिनानै रंजानानै मोननाय बा मा यरं बा फैसा जा बेखौ ज' बा थुबुर खालामनानै जोंहा जयैनो बोथिसे थुबुरै बे आ रंजानायजों लोगोसे जोंहा बै सानखालि मा होनो जोंहा ओ मोनसे जामुं जानाय जायो आरो जयैनो। जिहेथु जोङो मोसानानै ओ गावखौ मेंग्लिहोनाय देहाखौ लानानै बै सानखालि जोंहा गोजोन गोजोनग्लाय होनो ओ मोनसे थुबुर ओंखाम जानाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो जोंहा ओ बैसागुनि जाय जोङो मोसौ सान जै मोसौ सान बा मोसौनि सान फालिनाय बे सानखालि जोंहा मोनसे ओरैबायदि ओ मैगंबा जोंहा ओंख्रि जानाय जायो आरो जायखौ जोङो जौसे से बिबनि मैगं बैदिनखालि जानांगौ जायो
औ नंगौ नंगौ नंगौ
ओ गोदोनिफ्राय बुंनाय बायदि आरो जोंहा जाहाथे बेमार आजार जाया जेबो जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजारनि गोहोम खोख्लैया बेनि थाखाय जों बै मैगंखौ जों जानाय जायो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो बे जौसे जौसे सेथा बिदनि मैगंखौ ओ मानि मानिफ्राय मोननानै बबेनिफ्राय लाबोनानै जोङो मानि थाखाय जानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां माने जोङो बेखौ ओ जानायाथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा बेमार आजारनि फ्राय जोंनि देहाया माने ओ गोजानाव थायाथों होननानै बेमार आजारा जों